खुलुमबाय नोंथां
हेलौ नोंथां
अ खुलुमबाय नोंथां नोंथाङा आंनि गारांखौ खोना हैदों ना?
औ खोनादों दे
अ नोंथांनाव दा बेफोरबायदि सावरायनो गोनां माबाफोर आयदा दङ नामा?
ओ आयदा माने नोंथां उम जों दिनै फंनैसो आयदानि सायाव सावरायनोसै नामा?
ओ मा आयदा?
औ नोंथां ओ दा आयदायानो जाहैबाय जोङो जा ओ आबाद फोथाराव जा जोंना ओ माइ आबाद गायखांनायनि उनाव जा जोंना हाल जांख्रा फालियो बे हाल जांख्राखौ नोंथांमोननि ओनसोलाव माबोरै फालियो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां ओ बे हाल जांख्राया जोंनि ओ दा दैज्लां बोथोर समाव जोंनि बर' ओ सुबुंफोरा दुब्लि फोथाराव माइ आबाद मावनानै मावखांनायनि जोबथा सानाव फालिनाय मोनसे ओ फोरबो बुंजायो बेखौ बे जोंनि हारिमुनि मोनसे बाहागो जाहैबाय। ओ बेखौ जोंनि जायगायाव ओ हाल उथिनाय होननानै बुंनाय जायो ओरैनोथ' हालएथिनाय होननानै बुङो नाथाय हाल उथिनाय सानो आरो आं बेनि गुबै सोदोबखौ।
औ
मानोना बेयो हा हाल उथिनायनि ओंथियानो जाहैबाय जोङो माइखौ खौ गायखां जोबनानै माने दुब्लि फोथाराव जोङो माइ गायनो थाखाय गिबियाव हालेवग्रोयोमोन नालाय हालेवनायनि उनाव जेनेबा जोङो खोथिया फुयो खोथिया फोयोमोन खोथियाखौ फुनानै जोङो ओ दुब्लियाव हालेवखांनाय हायाव गायोमोन अब्ला जोंनि जोब था सानफोराव बेफोरो माने खामानिफोरा जोंनि बै दुब्लि फोथारनि जायगानिफ्राय जोबबोयो माने बै जायगानिफ्राय जोंनिया ओ गुबै खामानिफोरा जोब जोबो आरो बेनिफ्राय जोंनिया उथिबोनायनि सम फैयो बेनि थाखायनो जों बेखौ हाल उथिनाय होननानै बुंनाय जायो होननानै आं सानो आरो नाथाय बेनि गुबुनफोर ओंथि दंबावो नामा आं बेखौ मिथिला। दा बेवहायथ' जोंनि जायगानि मानसिफोरा जेरै जोबोर रंजा खुसियै बे फोरबोखौ फालियो। जेरै आंनि न'आवथ' बेबायदि जेबो ओ माइ गायनाय जाया नालाय बेनिखायनो आं ए सेबां मिथिजोबला नाथाय जिखिनि नुयो बेखिनिखौ खौ आं बुंनोसै दा बेवहाय दुब्लि माइ गायखांनाय जायगायाव ओ सुबुंफोरा हाब्रुफोरजों फोरलायनानै गेलेयो दसे दान्दिसे सम आरो ओ बै सानाव इसोरनोबो बावो बेनि उनाव ओ न'आव फैनानै जयै ओंखाम जालायो आं बेनिफ्राय एसेबां बारा मोनथिला नोंथाङा एसे आंनो फोरमायना होनो हागोन माबायदि जायो गुबैयै।
औ नोंथां ओ हाल जांख्रा होनोब्लाथ' जोंना आबाद फोथाराव माइ आबाद गायखांनायनि जोबथा सानखौ फालियो नङा होमबा। दा हाल जांख्राखौ ओ जोंना गोदो गोदायनिफ्रायनो मोनसे फालिनाय एबा गारनो हायै मोनसे हारिमुखौनो बुंजागोन ओ बिदिनो ओ हाल जांख्रानि सानखालि जोंना गिबियावनो ओ जोबथा सानखालि माइ गायनायनि आबाद फोथाराव माइ गायनायनि जोबथा सानखालि जोंना आ न'खरनि बिगोमा आइजोआ ओ गिबियावनो आबाद फोथारसिम थाङो थांखांनायनि उनाव ओ दुब्लिनि जा आलि थायोना आलिनि दों यानि गेजेराव माइ बाख्रि गायो ओ माइ बाख्रि गायनायनि जाहोनानो जाहैबाय लोगोसे बेवहाय ओ बि सानखालि माइनावखौ न'सिम बरायनो थाखाय लाहार फाहार खालामो जे ओ बेवहाय माइखौ बाख्रि गायनाय एबा ओ बिखौ बेवहाय मानि थाखाय गायनानै बिदि खुलुमना फैनाय जायो होनोब्ला माइ आबादा मोजां जानायनि थाखाय लोगोसे जाहाथे जेबो खहा जानो हाया बेनि थाखाय बे सानखालि बेवहाय खुलुमो आरो लोगोसेनो ओ मायनावखौ बरायना लाबोनो थाखाय थिंख्लि नङाब्ला बायदिसिना गुबुन मुवायाव जोङो बेखौ ओ खर' रुजुनानै न' फारसे लाबोनो नाजायो बे समावनो ओ जोंना जोंनि जा हारिनि दोरोङारि खेला जोंनि दोरोङा खेला जेरैहाय हाब्रु गेलेनाय बेफोर बेफोरबायदि हाब्रु गेलेयो। हाब्रु गेलेखांनायनि उ नाव जोंना गोदो गोदायनिफ्रायनो मोनसे फालिबोनाय एबा नियम खान्थि मानिबोनाय जे ओ बिदि माइनावखौ न'सिम बरायना लाबोबाय थानाय समाव ओ दुब्लि फारसे नायफिनहरनो हा मोना होननानै मोनसे ओ बाथ्रायाव दङ' आरो लोगोसे बेखौ मानियोबो। बिनि उनाव ओ ओम माने बिगोमा आइजोआ न'सिम मायनावखौ बरायनानै लाबोयो बरायना लाबोनायनि उन ओ भाख्रि गुदियाव एबा न'मा न'नि ओ माइनाव ख'नायाव बेखौ फुलुंनानै दोनो आरो जाहाथे माइ आबादा मोजाय मोजाय न'सिम सफैयो‌ मो जां जानानै ओ बेनि थाखायनो बिदि खुलुमनानै दोननाय जायो आरो लोगोसे बे सानखालि जोंनि आबाद मावनायाव हेफाजाब होफानाय एबा गायनाय फुनायाव हेफाजाब होफानाय गाससिखौबो बे सान खालि बोथिसे जास्रांहोयो आरो लोगोसे हा जांख्रि खौ बिदि फालिखांनानै माने जोंनि ओनसोलाव बिदिनो फालिनाय जायो लोगोसे ओ बि नि उनाव आरो खाथि गासा। काति गासायाबो मोनसे जोंनि फोरबो नङा होमबा? ओ खाथि गासानि सान खालि जोंना ओ काथि गासानि सानखालि ओ जोंना गिबियावनो बे सानखालि जेब्ला जोंना माइआ बि खायफानिया बिबार बारो खायफाना ओ फिथाइ महर लायो बिदि सम आवसो खाति गासा फोरबोखौ फालिनाय जायो नङा होमबा‌? ओ काता काति गासानि फोरबोनि सानखालि जोंना गिबियावनो गावबा गाव न'खराव गासैखौबो ओ गोजोनै ओ माने साफा बिदि खालामना लानानै साखोन सिखोन खालामना लाखांनायनि उनाव ओ गावबा गाव नि न'खराव बाथौआव आलारि बाथि फोजोंखांनायनि उनाव मोनाबिलिस समाव आबाद फोथारसिम आलारि बाथिखौ हैनो थाखाय बायदिसिना मुवा बुथुमो। बे सानखालि जोंना ओ आबाद फोथाराव आलारि बाथि हैनो थाखाय हानि साथि बा बायदिसिना सा थिखौ बाहायनाय जाया। बे सान खालि जोंना ओ मिथिंगानिफ्राय मोननाय जेरैहाय थाइगिर फिथाइ थाइगिर फिथाइखौ खंफा खंफा बोखानानै ओ बेवहाय आलारि बाथि होनो लायो आरो लोगोसे बिनि अनगायैबो थालिरनि जा दना दङ' बेवहायबो आलारि बाथि फोजोंनो फोजोंनायखौ नुनो मोनो आरो लोगोसेनो बे सानखालि जोंना ओ गय गोरलै जायो नालाय बे समाव। बेनि थाखायनो लोगोसे नारें दुमब्राबो मोनो बे समाव। ओ नारें दुमब्राखौ होनाय लोगोसे गय बायदिसिनाखौ जोङो खान्दि खान्दि खालामना लानानै जोङो ओ बि सानखालि बावनो थाखाय लाहार फाहार खालामो आरो बे सानखालि जोङो माइ आबाद फोथाराव माइ आबादखौ बाउनायजों लोगोसे बे सानखालि जोंना जेरैहाय गय बागान नालेखर बागान बिदियावबो ओ न' खरनि बायदिसिना बिदि गय बागान एबा नालेंखर बागानावबो आलारि बाथि फोजोंनाय खौ नुनो मोनो आरो बिदिनो गनसा लानानै जोंना बिदिनो थालिरनि दनाखौ ससे हास'ना लानानै बेयावहाय ओ थाइगिनि जा खं दङ बेवहाय खङआव आलारि बाथि फोजोंनो थाखाय ओ न'खरनि बिगोमाया दुब्लिसिम लानानै थाङो। बे ओ आलारि बाथि फोजोंनाय एबा खााथि गासा फोरबोखौ फालिनायनि गुबै जाहोनानो जाहै बाय जाहाथे माइ आबादा ओ फिथाइखौ जोङो मोजाङै मोनो लोगोसेनो जाहा देम ओ जोंना जेबो एम्फौ एनलाया जायाबालासिनो जाहाथे मोजां जायो बिनि बिनि थाखायनो बे सानखालि लोगोसे जोंना न'खराव जाहाथे फिथाइ सामथायाइयाबो मोजाङै थायो बिनि थाखायनो बे सानखालि फालिनाय जायो आरो लोगोसे बे बेदि आलारि बाथि फोजोंनाय समाव मोनसे खुगा मेथाइ रोजाबनाय दङ ओ बे खुगा मेथाइखौ आं गोसोआव गैया अब्लाबो इयुनाव गोसोआव लाखिनो नाजागोन ओ बिदिनो जोंनि ओनसोलाव खााति गाासानि फोरबोखौ गोदोनिफ्राय लानानै दासिमबो फालिनायखौ नु नुनो मोनो आरो। दा नोंथांमोननि ओनसोलावबो काति गासाखौ माबोरै फालियो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां नोंथाङा बुंलांनाय बायदि बिदिनो जोंनि जायगायावबो काति गासानि फोरबोखौ बेबायदिनो गाजा गोमजायै फालियो। ओ ओरैबायदि गाजा गोमजाथ' नङा नोंथां बुंलायनाय बायदिनो माने ओ साखोन सिखोन गिबियाव जोंनिया न'खौ साखोन सिखोन खालामनायनि बे जागाय जागायजेनो ओ बेनि उनाव ओ जोङो ओबाथौ गिबियाव जोङो ओ फिथाइ सामथायाइफोरखौ बुथुमनानै लाग्रोयो जेरै मा मा फिथाइ सामथायाइ मोनो बे बोथोराव जेरै ओम नारें जुम्ब्रा नोंथाङा जि बुंदोंमोन बेफोरखौ जोङो न'आव दंब्ला न'निफ्राय हानना लाबाय नङाब्ला ओ गुबुननिफ्राय न' सुंसेनिफ्राय लानानै नानै फैबाय बेनि उनाव गय फाथैफोरखौ जोङो ओ ओ जगार खालामनानै लायो बेनि उनाव औ न'आव जोङो बुध प्रसादफोरखौबो जोङो ओ सोमनानै लायो बेनि उनाव जोङो थालिर थालिर बिफांनिफ्राय थालिर फस्ला थालिर बिफांनिफ्राय जोङो ओ मिथिंगायारि आलारि बाथिखौ जों बानायनानै लायो। बेनि उनाव जोङो ओ नालेंखर आफेल आंगुर बायदिसिना जोङो बाजार निफ्रायबो बायना लाबोनाय फिथाइ सामथाइफोरखौ बाहायनानै जोङो ओ इसोरनिसिम गिबियाव बावउग्रोयो आरो लोगोसे जोङो बै सानखालि जिगाबजों जोंनि गय बिफां आरो नालेंखर नालेंखर बिफां बायदि बिफांफोराव जोङो ओ जिगाब जों दुरुं बानायनानै खायो आरो जाहाथे मोजाङै मोजां फि फिथाइ थायलांबाय थायो मोजांयै जोंनो ओ फिथाइ होबाय थायो होननानै बेनि उनाव जोङो ओ मिथिंगायारि आलारि बाथिखौ जोङो ओ मोसौ गलि बिफां ओ गय बिफां गुदि आरो दो माइ फोथार माइ आबाद थिलिफोराव जोङो सासे आलारि बाथिखौ लगायहैयो आरो बैसानखालि जोङो थुलुंसि बिफां गुदियावबो आलारि बाथि लगायो। ओम बेबायदिनो आंनि जायगायावबो साखोन सिखोनै ओ काथि गासा फोरबोखौ फालिनाय जायो आरो आरो लोगोसे हाल जांख्रायाबो दहय जों रायलायनाय बायदि नोंथाङा जि गोबां बाथ्रा बुंलांबाय नों नोंथानिफ्राय आं गोबां बाथ्रा मोनथिनो मोनबाय बेबायदिनो जोंनि जायगायावबो फालियो नाथ नाथाय आं ओ बांद्राय बेबायदियाव ओंखारैलाय एसेबां मोजाङै गोसोआव गैजोबामोन। नाथाय नोंथांनिफ्राय खोनानानै दा आं गोबां मोनथिनो मोनबाय बेनि सा थाखाय नोंथांनिसिम आं साबायखर बावहरनाय थाबाय लोगोसे नोंथां जोंना समाबो जा जाबाय खोमा बेनिखायनो ओ दोनथ'नाया हामसिगोन नामा नोंथां?
औ नोंथां गोजोन्थों।
गोजोन्थों।